अ हेल।
खोनादोंना।
हेल'
ओ खोनादों दे बुं।
ओ खोनादोंना आदा।
आ खोनादों फंबाय।
अ बाखि खबर बोरै?
खबरा थिगैनो दोङो नोंनालाय फंबाय।
दङो दे आंनियाबो गेजेरावनो साब।
आथसा मा होनदो?
थवाखैना।
जाबाय जों जानायाथ आदथा आरो नौथानि गेजेराव जायो।
अ मरनिंनिखौ जायो आरोना।
अ मरनिंनि जानाय टाइम टेबोला बे आदथा आरो नौटानि गेजेराव।
अ अ अ थिगानो थिगानो।
नोंहालाय।
आङो जाथवाखै एसे लेट जायो जानाया जानिया।
नंगौ।
उम उम बाखि ओैरैनो सिटाडिफोरा बोरै? सोलिगासिनो दों।
स्टादिखोथ' मा होनो दा स्टाादियाथ खालामनांगो दंमोन। गोबाङानो खिन्थु खालामनाया। दख सटाडि
उम बेबो एगजामाव फायबाय दोङो आरो सिटेटनियाबो थाललाङो मोननै मोननै लांनाया चान्सखौनो होया दख फरायनो ना।
माने टाइमखौनो होआनायानो जाथ आरो।
आ-मेनेज खालामनाय आ क्लासाव थांबा मेंफायो आरो एस साइनमेन्टखि एस आइ पि नि रिपर्ट लिरनो थायो फारसेथिं आरो एखै एक्जाम फैगासिनो थायो। आरो ओइखियाथिं माबानाया एरै हम
माने मोनसेखो फरायनो सानबाथाय मोनसेथिं फैना हायो।
अ इदि जायो गाबोननो। बिदिबा हायालै स्टादि खालामनो गाबोननो बहाबा प्रेजेन्टेसननि खामानि हरगोन एबाय स्टाडि खालामनो गोनां जायो। एखतिबिथिनि खामानि हरगोन बेफोरबायदि हरो।
माने मोनसेखो फकास खालामनो। सानबाथाय मोनसे जे फायना होनानै कनसेन्ट्रेसनानो गैया जायो दा नै मा होनो सेकेणड इउनिट टेस्ट जागोन ना गाबोननिफ्राय
अ अ
ओरैयाव म मा स्टेट नि फरायनो हानो।
सिथे दे फरायनो बायायोबाबोथ ओरैनोटपिकखौ दिंगोनाबोनाया थांनांगोन ए रखम नै ओ ओ थिगानोफ्राय ओओ बाखि ओरैनो माइ म माइ फोर गैनायखिसोजाब
माइथ' जोंथिं फोदो सोलौ माइ माने खोथिया फोआखै डाइरेक्ट माइखौनो फोखानाय गोददि खालामा मा होनना ब बेखौ हा
आस्रा फोनाय नामा होनदों।
आस्रा फोनाय होनो खारेख होनदों नामा? नों नों ओ नोंसिनिथिं फैयो नामायदि
है जोंनि जाया बहुत खम फैयो दानि जा गायो जोंनि जाया।
नों आं सानो मा नों मिथि फिनाय नङा जां आस्रा फोननाय खोना नोंनि
मिथिगो न'आवनि खिथि आरो मानि मिथिया।
आतसा जोंनिथिं माने गथाय गासैबो माने आस्रा फोजोबनायसो
अ अ थिगानो खम खरस जायो गायनायफोरावबो फैज थांनाङाबा।
अ माने गायनाय फुनाय बेफोराव फैसा थांना।
खोमार ना एसे। माइफोरा ना फोखाजोगबो सिन्जार
आं बुंनि माने गोदो जोङो माने क्लास हमना ला एम ए आरो हाइ सकुलाव फरायबाय थाबाथाय गायोमोन माइ खिन्थु दा। एखे बारे जुदि फोनाया। माने इखौ थिनि सारि बोसोरसेनि। हमनानै फोनाय जागासिनो दङ दा।
औ ओरैनो जायोना माइफोरा।
ए माने नोङो गाइ माने जिमान फायो फोनाबो ए फायो फोनाया मोजां‌ नङा ओमबा।
अ मोजां गायनायाव नों दा अथ्रस' सथ्रस' गाहाम बिगा जोंनिया।
अ।
अ इनिफ्राय आरो बहुद खरस थाबावसो नाना नाथा।
थायो थायो।
थायो ओं। ओमफ्राय माफोर ओरैनो मा मा। जिखुनो माबा माइखौनो फैयो नामा।
अ माने जि माइ गायोमोन बेखौनो फैयो थारमाने।
अ।
बै बाहादुर आरो मानिख हाइब्रिद। आइजंफोरालै।
अ ना ओरैनो नरमेलि हालेवनानैनो फैयोना माबा मोनसे ओरैनो टेकनिक सेकनिक दङ।
बेदिनो जेनेबा। मा होनो माइ। गायनो थाखाय जेनेबा सैथ ‌ थाम हेवा हेवा होमबा।
अ एवबाय एवनानै।
अ बे सैथाम हेवखांनानै डाइरेक्ट माने खोथियाखौ जेरै फैयो बिदि फैयो खिन्थु खोथिया फोननायाया गुबुं जायो।
अ बायदि गेसिं बाखि जेबो बाहाया आरोना एसेबां एख मेडिसिन सि सिडिसिन।
बिदिलाय दा फोनाय समाव बाहाया जे जेब्ला माने माइआ जौगोन एसे। माने जौगोन आरो जौबाथाय मेदिसिन। मिदिसिनखौथ' नांगौ जायो हाग्रानि बा मा होनो एम्फौनि थाखाय बाहायनाय जाखायो।
बाहायोना।
बाहायो। ओमफ्राय मा होनो आरो मा खालाम बावनांगौ जायो। जेनेबा बे फोनायफोरा हाग्राफोरा बिराद रज'।
अ बेनि थाखायनोथ' माबाया ओमफ्राय बेखौ मा खालामो।
हाग्राखौ फुनांगौ गेजेर गेजेर माइ माइ गेजेर गेजेर हाबनानै।
फुयो आरोना।
अ
अ-अ
ओमफ्राय फुबाथाय जेनेबा हाजिरा लाबा लानो हायो लायाबा इमानबो खस्थ' खामानि नङा माने खस्थ' माने माय जिहेतु आबाद मावग्रा मानसि बेखिनिखौथ' साफा खाला खानांगोन ना
अ अ अ अ हानांगोन
गेजेर गेजेर हाबनानै फुना होयो आरो ओमफ्राय आरो माबा मोनसे खालायबावयो गायस्लायना होयो खायसे खायसेयाव गुबुं जायोना खायसे
ओम ओम ओम ओम ओमफ्राय ओरैनो ओमफ्राय माबाफोराथ' निबोथ' हानायफोराथ' दानिया बर'फ्रा माइ हाला जोंनिथ' बर'फ माइआनो हाला सब माने मियाफोर बाङालि फैयो मिथिला
मेचिनदोसो हायो जोंनिया
नोंसिना मिसिन फैबाय थांबाय
अ मिसिंदोसो हाजोबो
जोंनिसाय मिसिं जोंनिसाय मिसिंना फैथ'वाखै फैनाया माबा मा होनो बाङालिफ्रा हायो आरोना बि इसोरो इसोर बहुद हायो बेनिफ्रायथ' ओमफ्राय माबाफ्रा नानायफोराथ' मिसिं बे हानायनिया फायथ'वाखै आरो
ओम जोंनिया मा जेनेबा जोंनि मिसिं फायनायनि सिगाङाव इ माबाफोरा फायग्रोदो जोंनियावबो नोंसोर दा जेरै गिदै नोंसिनाव नोंसिरनाव दा जेरैगिदै गुबुन मानसि हा हानो थाङो ना इगदि फैदो जों मोनसे बे टाइमाव इनिफ्राय इ गैलालाय इ गोदो मानसि गारलियाफ्राय ओमफ्राय दडायरेक्ट मिसिनजों हाबाथाय इयावनो नानाय जाखलाङो ना माइ-माइआ एक्सट्रा जाखालाङो जिगाब
ओम ओम ओम अ माबाया डाइरेक्टलि ओरैनो ओलौ ओइजों जायगायावनो फोथारावनो माबानाया नानाया ओ ओ इदि फैगोनदां जोंनि ओ ओ ओ आस'ल'थे थि मावनानैबो मानसिया गोनां जानो हायो साइन्टिफिक एसे मावनांगौ आरो जेरा
हायो हायो। खिन्थु ओम जोंनियाव बे माने एगिदि बिगियानारि राहा मावनाय आदबफोरा खम ना
खम उम बुहुत खम
बोथोरनि सायाव सोनारानो मावखानाय जायो।
माने नै जोंनियाव फैनाय दा गुबुन हारिनि मानसिफोर माइ हानायफ्रा माने गावसोरनियाव साइन्टिफिक मावो इसोर थारमाने हमावनानै मार माइफोर खो हासार मेडिसिन बाहायनानै मार माने बुजा थिखाङो आरो बिजनेसनि थाखाय मावोलै थारमाने ओमफाय बिसोरो गावसोरनि थाखाय जाया। ओमफाय जोंनिया आरो एमान मुलि जोंनिया साइन्टिफिक माबानो माने अर्गेनिक जायो जोंनिया एसे माने ने सारेल जायो नालाय जोंनि जोंनिखो माइखो हानानैसो जानो थाखाय बाहायलाङो
अ बेथ' मा होनो उम माने जेनेबा जोंनिया बिजनेस
नोंङाबा बिजनेसनि थाखाय मावा अ अ आरो जिखिनि मावो इखोनो फानो। जोङो अर्गेनिक मावनिखौनो फानहोबाय बांला खरसनि थाखाय बिदि खमलै इसोर इनिफ्राय गावसोरो गावसोर डाइरेक्टलि बिजनेसनि थाखाय डायरेक्ट बानायखायो आरो थारमाने। अद मिडिसि उम खायसे खायसे बुस्थुफोरखौ बाहायनानै माइखो बुहुद जाहोयो
ओ बहुद थेसां माइफोरा ओय माबादों माबाथाय मे-मेडिसिन मोजां बाहायनानै
बाहायनानै मावोबा उम दा आरो बुहुत लस जायोलै माबोरै खेथि मावबा मिथिगोना ओमफाय माबोरै होनबा ओरैबायदि खरस जायो नोंहा उम टेक्टराव थाङो खन्थाम एवनायाव बेसे थांगोन नौस' थाखा।
ओ सैसेयाव नोंसिना
थिनस'आनो खोमा
जोंनिजा थिन सनि बारा
उम आरो नै माबायाव ओ माने मावनायानो जाया न'फोराव एख'नो मावनाय जाया मा मावनाय जायो नों सब मेचिन बाहायो सब होयो थिखा। माने आरो खस्थ'खौथ' बुंनांला खेथि खस्थ'खौ बुहुत खस्थ' जायो।
खरसाया खरसाया बारा जायो इदि माने गथथाय फारसेनिफ्राय जुदि हाजिरा लाना मावनांगौ जायोब्लाथाय नखरनिबो मावग्रा थानांगै इखारने
ओंखायनो आं माने न'निखौ बुंलाय दै आदिफोरोबासो बांसिन थिखाफोर माने ओरैबायदि नांखांऔ आं एख लाब गैया बेलेग मावनाय गाहाम ओमफ्राय ग्रोब माइरं बायना जानाङालासिनो ग्रोब जानानै थां मिलायबानो जायो होना सानो आं।
आदसा बेबो मोनसे माने
उम खरसा खम बेलेग खस्थ‌ आरो इमान खस्थ आरो माइ दाम गैयानो ओंखार स सारि बस्थु माइनि दामा खमलै बहुद दा ओंखायनो खायसे माबानो हाया माने‌
जायाबाथाय
जाया अ जायाब्ला ओरैबायदि खामानि थायो आरो उं खामानिफोराबोथ बहुद थायो बा दाथ नों फेरो आरो फैसानि खारबार फैसाफ्रा बहुद थाबो।
उं‌ दैज्लां बोथोराव आरो
माबानायलागि मा होनोओंखाम ओंखाम ओंखाम ओंखाम मोनजानायलागि बेसे प्रसेस थायोनिया
माने लंप्रसेस माने आ नेनांगोन आरो
उं
हा नांगो नानांगो फोरानांगो सौनांगौ मा बिराद माने आ माबा प्रसेस जायो आरो
जायो ओंखाम मोनजानाय नागि सबाव नोङो खोनादो खोनादों उफाय गैया होननाय रखम मावनांगौ जायो होमबाबो
बेनो आरो मावनांगौ जानांगौ थांना थानांगौ।
उम एदि माने लायोबा बयनाबो एखेलै सा जब मावनाय आरो जब मावै एके एखे बायदि र नों मोनबाबो इनो मोनबाबो इनो जि दों इदोनो मानसिफया माने सन्तस्थ' जानांगोन आरो से
बेनो माने जेनेबा। जब मावनायफोरना एसे आरामाव थाङो खेथि मावग्राफोरना एसे।
थाङो इदि रों अ इ खस्थ'। थखन द। थ एसे बारा जायो एसे। स्टेनडार लेबेल जायो एसे।
औ थारैनो।
दे होमबाना।
अ दे-दे।
हेलौ।
आ दे फंबाय ओं। लाखिसै।